हेल' औ खोनादों नोंथां खोनादों
मा खालामदो नोंथां
ओ दायो ओरैनो दङ नोंथां
अ नोंथाङा ओरैनो दंब्ला नोंथांजों माखासे टपिकफोरनि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन आं
ओ सावरायजागोन दे नोंथां मा थफिक
टपिकआ बेनोदि जोंहा जिउ जिउ होनबाथ' मिथिखायो जौ जौ लोङो ब्ला जोंहा सुबुं माहारिया मा मुलाम्फा जायो
औ औ
मा खहा जायो बिनि सोमोन्दै आरो जौखौ जोंहा बोरि बानायनाय जायो जौ आ जौखौ जोंहा मा मा रोखोमाव मोननाय जायो?
औ औ
औ जौखौथ जोंहा माइरंनिफ्रायनो बानायो नङा होमबा नोंथां? लकेल जौखौ औ लकेल जौखौथ जोंहा माइरंनिफ्रायनो बानायो। जुमाइ गोरानानो होन
औ
लखेल जौ होनबानो जोंहा जुमाय गोरान गिसि माइब्रा मारुवा बेफोरो गोलैयो आरो बेफोरखौ जों माइरंनि गेजेरजोंनो बानायखायो।
औ औ
माइरं एमाव बेफोरखौ लगायनानैनो बानायखायो।
औ औ
बिब्दिनो जोंहा जौखौ लोङोब्ला सुबुं माहारिनि गोबां खहाखौ आं नुहरो आरोना।
अ अ
मुलाम्फाबो दं मुलाम्फाया खिन्थु गोबां खमखौ नुहरो।
औ औ
खहा होनना बुङोब्ला जोंहा जौ लोंनायजों सासे जाय जौ लोंग्रा मानसि आरो ना बिनि जौनि दारै जोंहा बिनि
औ
माने साननाय हनायफ्रा एसे आलादा जायो जौ लोंग्रा मानसि निया निगेटिभाव थाङो माने गोरोन्थि सानो आरो बांसिन खेंख्रा सानो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ
जौ लोंनानै जोंहा गोबां नखरफ्राव दावराव दावसि गामिफ्राव दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनो।
औ औ
बिब्दिनो जौ लोंनानै आरो जाय जौ लोंग्रा बिनि देहाया माने गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो। बिब्दिनो गुबुनजों गुबुनजों दावराव जालायो
औ औ
जुमाय लोंबाथाय गावखौनो माने कन्ट्रल खालामनो हाया जायोथ'
न'आवनो थानांगौ
औ नोंथाङा जौनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा
ओ जौनि सोमोन्दै ना
औ
खहा जानायखौथ' नोंथाङा बुंखाबाय आरोना ओ नांगौखिनिनि जेसेबां ओ बिनि बारा लोङोबा मानसियाथ' ओ माने बे बुस्थुआ फेयो नालाय
औ
फेनायनि थाखाय बियो मा ओ मानसिखौ ओ माने गाज्रि लामाजों लांनाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
हायै हमस्लानो हायै बेफोरबायदि जायो आरोना साननो हयै माने बेफोरबादि खामानि मावनो रोङै जायो आरोना ओ माने नांगौखिनि लोंबा जेबो अरजाया थिगानो दं ओमफ्रायो नांगौनि बारा लोङोबासो आरोना नखराव दावराव दावसि जायो नोंथां होनखाबाय समास आवबो दावराव दावसि जायोखौ होनखाबाय नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां
बेयो मानसिनि थाखाय जायो आरो ना माने खायफा मानसिफ्रा लोङोबाबो सिरि थायो खायफा मानसिया लोङोबा ओ बिदिनो गोदाव सोराव खालामना लायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
जवाखौ सं संनानै जेब्ला बेखौहाय माने लोंजासे एसे गोबाव दोनो आरोना बिदिनो ओ जाय मानसिनो जेसेबांखिनि हरनांगौ बे फानग्राया सिनायनांगोन आरोना नांगौनि नाङानि थाखा फैसा दं होननानै बिनो हरबाय थायोबा माने बिनि थाखाखौल' आंनो नांगौ एबा राङाखौल' हांनो नांगौ होननानै ल' हरबाय थायोब्ला बियो मोजां नङा आरोना माने बैनि जिबनखौबो सांनांगोन आर थाङा बैनि जिबनखौ साननांगोन। आरो ओ गावनिखौबो एसे साननांगोन आरो ना होनबासो मिलायलायनाया फैगोन बिब्दिनो फानग्राया जुदि सिनायनानै एबा सोरबादि मानसिनो हरनांगौ सोरबादि मानसिनो हरनाङा बैसोखौ नायनानै जुदि हरोबा ओ बेफोरबायदि ओ समयसाफ्रा फैया आरोना माने जेंनाफ्रा फैया।
औ।
बैसोखौ लानानै हरोबा माने ओ बिदिनो जाय मानसिया जिसिबां हरोबा बिनि मोन्दां खिनिखौ बियो मोनगोन आरोना बिब्दिनो न'खरखौ अस सोलायलांनो हायो आरो जायफ्रा गैया एबा खामानि मावनो थाखाय जुदि राहाखौ मोनसिब्ला आरोना ओ गामि ओनसोलफ्रावलि फु जायो गोजानाव थांनो हाया न'खरखौ गारनानैहाय बिदि संनानै ओ फाननांगौ जायो आइजोफ्रा बेखौ नोंबो मिथिखागौ नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
सोलिबोनानै ओ बिदि खालामनानै न'खरखौ खुंनांगौ जायो आरोना। बिदिनो ओ गुबुन गुबुन। गुबुन जौ नोंथाङा बुंखाबाय गोरान गिसि माइब्रा बिदि खालामनानै कारेन्टआ आरो जेसेबां गोबाव दोनो एसेबां गोदैस बि आरो ना बेखौ फिनाय होननानै ओ बिदिनो आरो दानि टाइमावथ' गोदान गोदान बिदि फैबाय उम साइन्टिस फैनायजों लोगोसे माने टेक्न'लजि बारायनानै जौगाखौ मारै बानायनांगौ फिथाइ-सामथाइ ओ बिदिनो आफेल, आंगुर ओ मैथ्रु बेखौ मा होनो मुदुफुल होनोना
उम उम।
जायो आरोना आलादा आदा फिथाइ सामथनि गेजेरजों बेखौ बानायनाय जायो आरो बेखौहाय ओ मिसि सिनाव सोनानै माने बे बिनि रसखौ बहनो आरोना आरो बेनो जाखिनि नांगौ बुस्थुफोर बेजों लगायनानै एबा मिक्स खालामनानै बेखौहाय ओ गोबाव सम मोनसे ओ मोनसे मोनसे थिंखि एबा मोनसे दुंग्रुआवहाय ओ जाखिनि थाखाय बेनो नांगौ बेखौहाय गोबाव सम ओ एसे दोनजानाय खिनि जायगायाव दोननो थाखाय बेनोथ' मोनसे आइजें नांगोनना बुस्थु सोननानै दोननो थाखाय बेयावहाय दोननानै खौ गोबाव सम हयथ' ओ खायफाया दान मोनब्रै दान मोनबा एबा बिदिनो दानद' दानस्नि बिदि दोनो आरोना खायफाया बिदिनो से बोसोर नै बोसोर थामसोबो दोननो हागौ बे गावनि गोसो आरो जेसेबां बेसेबां दोननो इसेबां मोजां जायो होननानै बुंलायो मानसि सिफोरा
औ
खालामनानैहाय ओ दाब दाब जायगायाव दैथायहरनो हायो बेजों रां खामायनो हायो बिदिनो ओ असेन गोबाव दोनो असेन जौआथ' दाम जायो आरोना असेनो ओ बायदिसिना बायदिसिना ओ मोनसे मोजां मोजां बुस्थु बेजों लगायनानै आरोना ओ मोनसे ओ बेसेन गोसा बुस्थु लगायोबा बेसेनाबो बारायो असेनो ओ बिनि मोजां बुस्थु माने नांगौ खिनिया जुदि खमहयोबा बिनि बेसेना खमायो आरो आरोना आरो बै नांगौखिनि बुस्थुखौ होयोबा बेसेना बाङोसोमोन आरो ओ ओ बेबायदि खालामनानैहाय ओ बेखौहाय फानहरनाय जायो आरोना ओ बिदिनो गामि ओनसोलाव स्कुलावबो बेफोरबायदि खालामनो हायोबा मोजां जायो आरोना थांनि बादिब्ला ओ जौनि बागै ओ थासारिखौ नायनानै बियोबा माने खालामोबा माबायदि जागोन बेनि बागै एसे खोन्थानो हागोन ना
औ बंथ' थासारिखौ नायनानै बेखौनो नुहुरोदि माने जौखौ बाहायिआनो मोजांसै आरो मानो होनोब्ला जोंहा जौखौ गामिनि बा समाजनि गिदिरफोरखौ लोंनाय नुनानै जोंनि गामि ओनसोलनि बा गामि ओनसोलनि गथ'फोर उन्दै उन्दै फरायफुनाय गथ'फोर फरायसाफोर बिसोरबो लोंनो सोलोंनो हमदोंसै मानो होनबा बेथ' जोबोद गाज्रि मोनसे जेराव बैसो जायो सासे फरायसाया
औ
सोलोंनो हमदों बेफोर गाज्रि बेसादखौ
औ औ
आरो मोजां होनना बुङोब्ला जोंहा मुलाम्फा होनना बुङोब्ला खायसे आइजोफोरा बा खायसे न'खरफोराव जु जौखौ संनानै जोंहा न'खरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गथ' गथायाइफोरखौ फोरोंनो थाखाय
औ
जौ जौखौ संनानै फाननानै
औ
फालांगि खालामनानै जा फैसा आरजिदों न'खरफोरखौ फोथांदों गथ' गथायाइफोरखौ फोरोंदों
औ औ
बेफोर बिथिंखौ नाहरोब्ला मुलाम्फा नुयो आरो
औ औ
नाथाय जिउखौ बाहायनाया आंनि नुहुरनायाव जोबोद गाज्रि आरोना मानो होनोब्ला जोंनि गामि ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरखौ बैसो जानाय सुबुंफोरखौ जोंहा लोंनानै दावराव दावसि खालामनायफोरखौ बांसिन नुनो मोनो गाव गावखौनो कन्ट्रलाव थायोखौ बांसिन सिन नुनो मोन आरो आरोना बांसिन नांलाय खमलाय सोरबा गिदिर ओन्दै मिथिया सनमान मान सन मान सनमान गैयै गाज्रि राव बाहायनाय खायफाबा लोंनानै कन्ट्रल गैयियाव
औ
आंनि नुहुरनायावथ जौखौ बाहायिआनो मोजां आरो ना। मानो होनोबा फैबाय थानाय समावबो मोजां जागोन। आरो जोंहा जौ होननानै जौखौथ दायो लकेलनि मोनो। आरो नों दहाय बुंनाय बायदि टेक्नलजिजों बानायनाय
औ
साइन्टिस्फोरा गोदान गोदान जौ दिहुननाय बेफोर थ जोंहा गोदान गोदान जौ होनना बुङोब्लाथ जोंहा दानि गोदान ओंखारनाय बियार दं मेकदुल दं।
औ
आरो गोबां माखासे आरो ओमफ्रायो बेफोरो दामाबो गोसा जायो। बेफोरखौ फाननानै बिसोरो फालांगि खालामो आरो बिसोरो गोबां गिदिर गिदिर फालांगि खालामो जौजों। बिसोरो बिब्दिनो आंनि नुहुरनायाव जौखौ बाहायैयानो मोजां आरो मानो होनोबा फैबाय थानाय समफोराव जोंहा थासारिफ्रा मोजां जागोन जौ बाहायाबा लोगोसे गथ गथ थ उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफ्राबो जौ लोंनायखौ जौखानो गैलाबा बहा मोनलोंनो बहा सोलोंनो? गैला आरो गथ गथायफ्राबो मोजां जागोन सोलोंथाइनि बि थिङावनो होन माबा मोन से साननाय हनायनि बिथि ङावनो बिबा जाथसिगोन नामा नों
औ दे नोंथां औ औ नोंथांनिफ्राय ओ बेफोरबायदि मोजां बोस माबा खोथा खोनासंनानै मोजां मोनदों आरो ना।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।